औ नोंथांआ दा मा औ खोनादों।
औ औ नोंथाङा दा ओरैनो मा खालामबाय दं नोंथां?
आंथ' दा दं ओरैनो जिरायनानै। नोंथाङालाय?
आंबो ओरैनो जिरायनानैनो दङ। ओ नोंथाङा दा ओरैनो जिरायनानै दंब्ला आं नोंथांनि सायाव ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों जोंनिया ओ जोंनि बर'बोरा ओ गोदोनिफ्रायनो माबोरै दोरोङारि ओंख्राम ओंख्रिफोरखौ माबोरै सङो आरो गुबै आदार फोरा मा बेफोरनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नों
औ हागोन जोंनिया जेनेबा जानाय लोंनायनि बागै बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनिया बर'फोरा जोबद गोथावैनो गोथाव जानाय गोथावैनो संनानै जायो नङा होनब्ला।
औ औ
औ मानो होनब्ला जोंनिया जोबोद गोथाव जेरै ओमबा दोङो जोंनिया जेरै बुंनो थांब्ला अनलाजों दाउजों आरो सबायजों सामुजों, लाथा एम्फौ नाफाम बाथोन आरो बेनि अनगायैबो अमा बेदर। आरो बेनि अनगायैबो जानाय लोंनाय होन्दों नालाय जेरै जौ जौ गोरान जौ गिसि जौ बिदै बायदि बायदि।
औ औ
बेफोरनि मादायावनो आङो जेरै जानाय लोंनायनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो जेरै अमाजों दाउजों संनायखौनो एसे फोरमायना हाग्रोनोसै आरो ना।
औ औ
अमाजों दाउजों संनो थाखायथ' जोंना गिबियावनो जोङो माइरंखौ दैयाव एसे सोमग्रोनानै माइरंखौ दैयाव एसे सोमग्रोनानै जोंनालायनो माइरङा जेनेबा रुइब्ला माइरं रुइब्ला जोंनिया बेखौ जोङो दैखां थिखाङो आरोना जेनेबा जोङो खेरखा बा गामलाफोराव सोमखांनाय माइरंखौ जों दैखांनानै बेखौ दसे रानहोयो। रानहोब्ला जोंनिया माइरङा जेब्ला बेखौ जोङो दिंखियाव देनानै लायो बा मिक्सार बा थफसि बेफोराव
औ औ
बेनि उनाव जोंना जोङो न'आव फैनानै फार्स्टआवनो सारायाव जोङो मस्ला मस्लिखौ होग्रोनानै दै दैजों लोगोसे फुदुंखायो। बेनि उनाव जोंना बे देना लाबोनाय गुन्दैखौ होफैयो आरोना।
औ औ
फैनायनि उनाव जोंना जेब्ला साराया गुदुं जायो। अ' साराया गुदुंनोलै सरि साराया जेनेबा जोंना दैया सारायाव होनाय दैया जेनेबा गोदौब्ला जों बे गुन्दैखौ होयो आरो ना। गुन्दैखौ होखांनानै जोंनिया दसे सम थाहाबनानै उनाव जोङो बेखौ मोनसे मारिग्रोयो आरो ना जाहाथे जोंनिया बे गुन्दैया मोजाङैनो गलाय मोन्देर जालाङो।
औ औ
औ बेनि उनाव जोंना जेरै एवफ्रानना दोननाय जोंनिया दाउ बेदरखौ जोङो बेवहाय होयो आ दोना बेवहाय होनानै जोङो दसे सम खोबनानै दोनो आरोना जाहा जोंना मा होनोलाय मैगंङा थाब जोब थाबैनो मोनोबा जेनेबा जोङो थाबैनो रानो एसे। औ बे औ बेनि उनावनो जोंना बेयो जानो थाखाय था थियारि जायो आरोना बेखौ जानानै जोंनिया बर' मानसिफोरा जोबोद गोथाव मोनो आरोना। बेखौ बेनिखायनो जोंना बर'नि गोबां मानसियानो जायो।
औ औ नोंथाङा नोंथाङा दा ओ जोंनिया थ' बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो नाफामखौ जोबोर जायो नङा होनब्ला नोंथां?
औ
ओ नोंथाङा दा नाफामखौ माबोरै बानायो एबा माबोरै सङो बेफोरनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां जोंनिया ना फाम बुङोब्ला जोंखौ नाफामखौ बानायनो थाखाय जोंनो गिबियावनो ना नांग्रोगौ नङा होमबा?
औ औ
नाखौ जोङोथ' बुंनो थाङोब्ला जोंना फुख्रि नङाब्ला दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय जोङो फोथारावबो जेरै फोथार बा दुब्लि नङाबा जोङो हाथाय बाजारनिफ्राय बायना लाबोनाबो बानायनो हायो नाफामखौ नङा होमबा?
औ औ।
मानो होनबा जोंनिया नाफामखौ जों बानायनो थाखाय जोंनो गिबियावनो जोङो नाखौ नांग्रोगौ नाखौ जोङो लाबोनानै जेनेबा ना फिसा खौ जेरै बोथिया ना जेरै फिथिख्रि ना लाव फिथिख लाव फिथि फिथिग्रि ना आरो बेनि उनाव गोबां ना फिसाफोरखौ मावा ना बेफोरखौ लायो आरोना बेनि उनाव जोंना बे खौ जोङो दस फोरानो आरोना एसे सम। जेनेबा सानसेबा नङाब्ला साननै बिदि फोराननायनि उनाव जोंना जोंनो आरो नाफाम बानाय नायाव मोनसे माबानि गोनांथि जाब बेनो जाबाय थास' गोसोमनि मोदोम। जायखौ जोङो जायजों लोगोसे जोङो ना फा नाखौ फोरानना दोननाय ना नाफामजों थास' गोसोमजों जों जायखौ देग्लिफायो बेखौ बेखौ देग्लिनानै जोंना मोनसे गथा लारु बानायो आरो ना।
औ औ।
लारु बानायो बेनिफ्राय लारु बानायनानै जों बेखौ सान्दुुंआव साननैसो सम मा होनलाय बेखौ फोराननानै दोनो जाहाथे जोंना बेयो गोरा जायो आरो
औ औ।
मा होनोलाय बेखौ गोरा जाखांनायनि उनाव जोंना बियो जानो जानो जेनेबब थेमा बा गोरा जाहोन थेमाबा बेखौ मायाव सोना दोनो आरो जेनेबा जों माब्लाबा जानो इस्सा जाबा बेखौ संनानै जा जोंनियाथ' नाफामखौ बानायनानैसो जोंनिया संनाया जोबोदैनो गोरलैथार।
औ औ।
जेरै जोंनिया नाफामखौ जोङो संनो थाखाय सारायाव जोङो फार्स्ट आवनो जोंहा दैखौ फुदुंग्रोयो दैखौ फुदुंनायनि उनाव जोंना लायनो नाफामखौ जोङो जेसेबां मानसि जागोन बे हिसाबाव थ दरसे बा दरनै बिदि होयो आरो ना लारुखौ। खांनायनि उनाव जोंनिया जेरै बेयो लारुवा गलि लांबा जोंना बेहाय संख्रि बानलु फोरखौ होनानै होयो आरो।
औ औ।
बिदिनो आरो ना नाफाम बानाय जानो थाखाय जोबोर गोरलै नाफामा जानो आरो बानायनो थाख खाय जोबोद गोरलै आरो नोंथाङाबो बर'फोरनि जानायनि सोमोन्दै आरो मायबा मोनसे फोर नोनथि जि जा मिथिगौ बेखौ फोरमायना होनो हागोन नामा आंनि सिगाङाव।
औ औ औ।
औ।
जोंनियाथ' बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो नारजि अमा बेखौ जोबोर मोजां मोनो। आरो जोबोर गोथावबो जायो। जोङो गिबियावनो नारजि अमा संनायनि सिगां जोङो नारजिखौ माबोरै बानायो? बेखौ आं नोंथांनो एसे फोरमायना होनि जोंनिया थ' ओ नारजिया ओ मोनसे गोरान बिलाइसो नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ जोङो नारजिखौ बानायनो थाखाय गिबियावनो फाथो ओ जों फाथो बिलाइखौ लाग्रोयो बे फाथो बिलाइ ओ बे फाथो बिलाइ खौ जोङो ओ न'नि हा ह हा दखरसे एबा फोथाराव जोङो हालेवनानै बेनि बेगरखौ दखाननिफ्राय नार्सारिनिफ्राय लाना फैनानै होननोबो हायो एबा बायनाबो लाना बायनो हायो। बेखौ जोङो दुब्लि फोथाराव फोनानै बेयो जेब्ला लाइखि देरनानै एसे बिलाइफोरा बुरजा जायो। अब्ला जोङो बे माबा फाथोनि बे फाथोनि बिलाइ बिलाइ गोरलैखौ लानानै सान्दुङाव फोराननानै दोनो
औ नंगौ।
बेबादिनो नारजिनि नार्जिया जायो आरोना नोंथां। औ जों नारजिखौ संनो थाखाय गिबियावनो नारजिखौ संख्रिजों एसे संख्रिजों दैजों जमायै सोमनानै दोनो आरो मोजाङै बे संख्रिनि दैजोंनो बे नारजिखौ सुना सुयो बेनि उनाव जों बेखौ
साराय साराय गुदुङाव दै होनानै होयो आरो लोगोसे बेजों लोगोसे जोङो खारैबो होफायो बेनि उनाव जों बेखौ मोजाङै गोदौहोग्रोना लानाय जायो बेखौ जोङो मोजाङै गोदौहा लानायनि उनाव
औ
दसे सम जोङो अमा
औ
द बेखौ जोङो अमा एवफ्रनायलागै बेखौ जोङो आ हरनिफ्राय बोखांथ'नानै दोननाय जायो आरो नोंथां जोङो अमाखौ हाथाय बाजारनिफ्रायबो लाबोनो हायो औ दे अमाखौ जों गिबियावनो हाथाइ बाजारनिफ्राय लाबोनानै एसे मोजाङै दैजों सुग्रना लानाय जायो। जाहाथे बेवाय थानाय मैलाफोरा गैया जायो। बेनि उनाव जोङो बेखौ एवनो थाखाय साराय साराय गुदुङाव थाव गसे होग्रोना लानाय जायो आरो ना। बेनि उनाव जों बेखौ ओ थावा दुङोब्ला बेखौ जोङो अमा बेदरखौ ओ बे थाव गुदुङाव होनाय जायो आरो दसे दसे सम एवफ्रा एवफ्राननानै लाग्रोयो ओ एवफ्राना लाखांनायनि उनाव जोङो जा ओ बे नारजि गोदौ गोदौनाय बेखौ जोङो अराव अराव होफैनो आरो नारजिखौ मोजाङै गोदौ होनानै जोङो बे अमा एवफ्रामनाय बेखौ जोङो बे नारजियाव होयो। ओ बेखौ होखांनायनि उनाव जों बेवहाय बायदिसिना संख्रि संख्रि बानलु बेखौथ' जों होखानांगौ ओ मैगङाव ओ बेनि उनाव जोङो बेवहाय ओ बायदिसिना मस्ला सामब्राम गुफुर जिरा मस्ला गोबां बायदिसिना मस्ला दङ बेफोरखौ होनाय जायो। ओ बेनि उनाव जोङो बे खौ दसे समनि थाखाय ओ खोबनानै मोजाङै गोदौहोग्रोयो। ओ बे गोदौखांनायनि उनावनो जों बेखौ ओ खांनानै खांनाय जायो जों नारजिखौ गोबाङानो ओ
खुगाजों ओरैनो ओरैनो गोजाबो जायो आरो बांसिनानो ओंखामजों जायो। बेबायदिनो जोंनिया नारजि आरो अमाया ओ नारजि आरो अमाखौ संनाय जायो आरोना नोंथां
बिदिनो जोंनिया औ बिदिनो जोंनिया नारजि आरो अमा सावनायखौ जोंनिया जेरै जोंनिया मानसि थैबोब्ला जोंनिया मा जायोलाय बेखौ कास जायो बेवहायबो जोंनिया बेखौ होयो आरोना मानो होनबा जोंना बेयो थाखाथारो मोनसे बेयो जोंनि जेरै जोंनि मानसि थेब्ला कासाव जानाय नारजिया मोनसे कमपालसरि आरोना जेनेबा जों जायखौ नारजि मानसि थैखांनायनि जेनेबा जोङो बेनि अखानायै दाहा एंगारनाय समाव जों नारजिखौ अरगारो औ नारजि जि अरगारब्लालायनो जोंना होबाया जोंनिया होनबा फैयानोलायनो जोंखौ जेनेबा बानायनिया सिगि फैया ना मा होनना बिदि मोनसे फोथायनाय दं जायनि जाहोनाव जों नारजि खौ अरगारो आरो बेनि अनगायैबो जोंनिया बेवहाय नारजिखौ जों होखाथारो। जोंनि खासकर्म'आव दे होमब्ला न' नोंथां जोंना समाबो थौबाय
औ औ गोजोन्थों नोंथां
गोजोन्थों